हेल'
खोनादोंना?
अ मा खालामबाय दं?
नोंथां ओरैनो माबा बिदिनो दाथ' मोनाबायना मोनानायखाय माने लामायाव एसे बाराहारा जाफैदोंमोन नोंथां।
अ जाखांबाय ओमफ्राय?
जाखांनायाथ' नोंथां नै जाखांबायमोन
मा ओंख्रि जाखो? आंबो जानाया जाखांबाय
नै ओंख्रियालाय माबासोमोन नोंथां मा होनो नाजों नोरसिंसोमोन नोंथां
ओ माथो गोथाव आनो
गोथाव आलाय गोथाव नोंथां
औ
नोंथांमोनालाय मा ओंख्रि जानायमोन
जोंनाबो गैया सबाइजों खुसिया गोरानमोन
ओह गोथावआनोथ' नोंथांनाबो
गोथावाथ'
भिटामिन बिट औ औ बि भिटामिन गोनांलायबावसो खुसियाआथ'
औ खोनानो मोनदों माथो खुसिया जाबा थैफोर बारायोबालाय
औ औ नोंथां आंबो खोनानोसो मोनदों आरोना आं थ' खुसियाखौ जानायालाय जाया नोंथां
अह माने
ओ मानि ओन्दैनिफ्रायनो जाखाया आरोना नोंथां
ओ
आं आमफाय नोंथांआआंनि माथोखौ लासै खोनादों ना गोसा खोनादों
नरमेल खोनादों
औ मानि उम माने सुबुं माने गुबु गुबुन लोगोफोरा होनदोंमोन आरोना आंनि माथोआ एसे फिसा फिसा फैदों होननानै
अ अ जेबो नङा दे जेबो नङा
औ
औ
खबर सबर मोजां दा नोंथां
खबराथ' मोजांआनो नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आङो आंदि माने मोनसे ह'टेल धाबा खुलिनो सानदोंमोन आरो आमफ्राय माने बेयाव जेनेबा गिबिनिफाय जागायजेननाआव‌ आरो माबादि माबादि खालामनांगौ आंनाव मानि एसिबां आइदिया गैया माने ओंखायनो नोंथां नाव कल खालामदोंमोन आरो आङो
अ माने नोंथां आंबोथ' ह'टेलनि बागै बारा मिथिया मिथिनाया होमबाबो जा मिथियो बेखौ खोन्थागोन आरो
औ औ
मानि आंनाव जि एक्सपि मा एक्सपिरियेन्थ' होनना होनजाला नोंथां
औ जेनेबा गुबुनफोर नुनाय आरो
औ गुबुननिफ्राय नुनायफोरखौ बुंनो हागोन आरोना नोंथां गिबिआवथ' नोंथां औ औ नोंथां ओ‌ होनबा खोनासंलांदो नोंथाङा
माने ह'टेल नों दा हटेल नंआबा धाबा खुलिनो सानदोंबाथ' नोंथां नोंथांनाव गिबियाव गिबिआव रांआ‌ एसे गोबांआनो थानांगोन आरोना नोंथां
औ औ बेथ' नोंगौ
औ माने रां गैयाबाथ' आजिखालि जेबो बुसतुआ जायाना नोंथां नों रां गारनो हाबासो नोङो नों जा थांखियाव थांदों बिनि फिथाइखौ मोनगोन नालाय नोंथां
औ
ओ गिबियावथ' रां गारग्रोनांगौ नोंथां आरो
औ
नोङो मा होनो बे हटेलखौ माने माबा खालामनो थाखाय प्रमसन खालामनो थाखाय इदिनो गामि खाथि खाथिफोराव थानाय माने बिदिनो फिसा फिसा बिदिनो मा होनो भिडिय' खालामग्राफोरखौबो लिंहरनो हायो आरोना नोंथां
अ प्रमसन खालामनो आरोना माने
प्रमसन खालामनो माने प्रमसन खा खालामबा माने मोनथिजोबो ना बेयाव माने गोदान दधाबाखौ खुलिदों होननानै बिदि आरो ना नोंथां गोदान धाबा नङाबा रेस्टुरेन्टफोर बिदि खुलिदों होननानै आदसा नोंथां ओमफ्राय रेस्टुरेन्ट आव माबा मोनसे एसे दोनफानो नागिर सानदों नामा
दोनफानो माने बिदिनो एसिफोर फांखाफोर लगायनो सानदोंमोन आरो
होमबाथ' नोंथां बाजेटआ एसे बुरजायैनो नांगोन नांनाया नै नोंथां होमबा आं आं माने मोनथिनायावथ' माने फार्स्टआवथ' नों नोंथाङाथ' औवानोसो लुग्रोगोन दा फार्स्टआव
औ औवानिफ्रायनो जागायनांसिगोन लासै
औवानिफ्राय लुनोबाथ' नोंथां औवाखौ गोबां बायनांगोन ना नोंथां गोबां बायनायावबो बेयावबो गोबां रां खरसा जागोन आरो नों नोंथाङाथ' नों हारसिंथ' बेखौ खुलिनो हानाय नङा नालाय स्टाफ लानांगोन आरोना नोंथां इदिनो रेस्टुरेन्ट सालायनो नि थाखाय
होमबाथ' गिबियाव जेनेबा औवानि बानायबाथ एसिफोर नांलायनाय नङा फांखाफोरजों जागोन ना
औ औ नोंथांनि फांखाफोरजोंनो जागोन माने फांखा एसि लगायबाथ' नोंथां बे माबा बार बारा बायेरायावसो थाङो नालाय माने इसे बारा गुदुंसो फैगोन आरोना नोंथां
औ औ
बे ए सि नि बाराव गुदुं
लासैयै जेनेबा औ
नोंथाङा माने धाबाथ' खुलिनो होनदों धाबानि धाबा खुलिनोबा नोंथाङा माने गोबां आइटेम बायनांगोन आरोना। जेरै गेस गेसनिफ्राय लानानै माबा संग्रा बारथोन बोसोन
उम उम।
आरो सुबुं बिदिनो नोंथ' हारसिं खुलिनो हाखाया जाहैबाय बिदिनो सटाफ बा सासे सानै बा साथाम लाबाय आरो नोंथां इसोरथ' ओरैनो फ्रियाव फैयानालाय बिसनोबोथ' दरमा होनांगौ
होनांगोन होनांगोन।
औ गिबियावथ' बारा माबानाय नङाना नोंथां।
औ।
देरलांबासो माने लासै लासै माने नोङो एसे नाजानायनि गेजेरजों माबालांबासो एसे। माबा जागोन नालाय नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
फैसा माबा गारनायजोंसो बेनिफ्राय नै नों थां नोंथाङा माने माबायाव मा होनो धाबायाव मा मा आइटेम दोननो सान्दों?
आइटेमानोथ बेनो मोननायफोर मोननायफोर ओंखामनिफ्राय लानानै जेनेबा चावमिन मम' गासिखौबो लानो सानदोंमोन आरो माने गासिखौबो। बानायनाय आरो।
औ औ। होमबाथ' नोंथां माने नोंथाङा माबा बाजेटखौ लायो माबा मा होनो बर'नि मुं ओंखाम ओंख्रिफोरखौ माबानो बावनाङादै नोंथां।
औ औ जागोन दे जागोन।
औ माने बिदिनो बर'नि मुंदांखा ओंख्रि होनबाथ' अनलाजों दाउजों
उम
अनलाजों दाउजों सबाइजों साम'जों आरो नारजिजों अमाजों। बिदिखौ दोनथारनांगोन आरोना नोंथां।
ओ
औ होमबासो बर' बर'नि नोंथाङा ओमफ्राय माने धाबानि मुंखौ मा दोननो सानदों?
धाबानि मुंखौथ' नोंथाङानो एसे आइदिया होदो।
अ धाबानि मुंखौ आंनि बायदिबा नोंथां धाबानि मुंखौ बिदि दोनबाबो जागोन। दसे जिरायलांदो बिदिबो दोनबाबो जागोन नोंथां।
औ जेनेबा गासिखौबो मोनजोबोबायदि आरोना।
औ औ नोंथां। दे नोंथां मा होनो माबायाव ओ रेस्टुरेन्ट जेब्ला खुलिजेनगोन ना अब्ला आंबो थांनो थांनो नाजागोन आरोना नोंथां।
औ जागोन दे जागोन।
ओमफाय नै नोंथां आं नोंनाव माने
मोनसे खोथा सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथांनाव सोंनो हागोन नामा?
दे दे आं जि मिथिनो मानो बेखौ नोंथां फोरमायनो नाजागोन आरो।
अ माने मा होनो दाथ' माबा मा होनो दैफोरखौ दानि जुगाव मा दासान्दि माने दैबाना जादोंनो आरोना दै बानानि माने दैबानायाव मा मा खहा जायो मा बिदिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांङा?
दै बानायावथ' गोबांङानो खहा जायो आबादनिफ्राय लानानै न'निफ्राय लानानै फां- लाइफां गासिखौबो दै बानायाथ' खहा खालामो नालाय। जेनेबा इदिनो फारियै खोन्थालांङोबा थ' गिबियावनो अबेबा दैमा गिदिरनि खाथियाव न' दंबा न'आबोथ' दैमाजों बोहैलांखारगोन। हाफोर गिसि गागोन बिफां -लाइफां दंबा गुगालांजोब गोन।
औ
बेफोरनो आरो।
अ ओमफ्राय नोंथां नै बे दै दैबाना दैबाना जायोबा माने माबोरै सोमजियो एसे नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
दैबाना सोमजिनायाथ' सरासनस्रायै अखाफोर हाबा बांसिन सिन जानो मोनो। माबाफोरनि दालां ब्रिजफोरा बायबाथाय जायो। हाजोफोर गिसि गालाबायबाथाय जायो आरोना।
अ माने हाजो माने देमफोर बानायनायफोरा माने बेफोरो बायबाथ' नाथाय माने बांसिन दैबाना जानायनि सान्स थायो आरोना नोंथां।
औ चान्स थायो माने नुनोनो मोनो।
औ। होमबा नोंथां आंना एसे खामानि दंमोन नोंथां अ होमबा
औ औ जागोन दे होमबा जागोन दे बुं
रायलायनोसै खोमादां नोंथां।
औ जागोन दे जागोन।
दे होमबा ना नोंथां। औ औ।
एह